हेल'
हेलौ
अ हेल' नोंथां
अ नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां।
उम नोंथाङा मा खोथानि बागै सावरायनो लुबैदों?
ओ नोंथाङा जि जि एबा ट्राक सावरायनो सानो आं बेखौनो सावरायगोन नोंथाङा जागायग्रो
हो उम उम दे दे दे जोङो होमबा दिनै माइब्रानि बिखय जोङो सावरायनो लुगैदों आरो जोङो माइब्रा होनोबा जोङो मा बेयो इंलिसाव जों बेखौ मा बुङो ओ फारमेन देद ओ राइस फारमेन् खालामनानै जोङो बेखौ ओ जोंहा बहुद बेयाव माइब्राखौ जोङो मानो होनबा जोङो नायो जोंनि नोजोराव जुदि जोङो नायोबा मायोबा आ सोरबाया माने बेखौ बारा माबा लानानै बेयाव फेनायबो माबा होयोना जोंहा, बे फेनाय बेसादखौ होयो मा होयो खिन्थु बे फेनायखौ बेसादखौ जुदि जों होआबा मायाबा, जोंनि थाखाय बेयाव मोजांबो दोङो ओमफ्राय गाज्रिबो दोङो, गाज्रिया जाहैबाय- जोंहा माने ओ उनावनो जोङो बारा बारा जों लायोबा फेनानै मानानै जोङो बारा बारा जोङो ओ दादागिरि जाहैगोन मा जाहैगोन। आ जोंहा मोजां ओ मोजां बेसादा जोंहा जाहैबाय बे फारमिन्टेड ओ राइसआ जोंहा माने मा देहायाव जोंहा बे इस्ट होननानै फर्म जायो आरो। इस्ट होननानै बे पर्म जानायानो बेयो माने जोंनि मा ओ देहायाव ओ माने जेखिनि आ ओ उदै खालियाव जोङो बे बे बुस्थुखौ पार्मानेन्ट राइसखौ जोङो जुदि लोङो जों हा माने मा बे ओ उखैनाया जोंहा बारा जायो आरो जोङो माने मा ओ देहाया जेनेबा जोंनिखिनि निउट्रेन्सफोरफोरखौ नांगौ मा नांगौ बे फोरखौ जेनेबा बिहरो आरो। जोंनि माबाया। देहानि माबाया। बेबायदि आरो बे माइब्राया जों जुदि मोजांनि थाखाय जुदि बाहायो जोंहा बे मोजां जाहैगोन, जुदि जोङो गाज्रिनि थाखाय जुदि बाहायोबा बेनो गाज्रि जाहैगोन आरो नोंथां, नोंथाङा माबा मोन से फोरमायगोन नामा?
औ ओ नोंथाङाथ' जा बुंनांगौ नोंथाङा बुंनानै थाबाय नोंथां बुंनायाव गासिबो नंगौ ओ आं जा मिथिगौ आङो स से एबा सुंद'यै बुंनो हागोन आङो बिदि बुंनायनि हुदा गैया ओ नोंथाङाथ' माइब्रानि बागै माइब्रानि जौनि बागै बुंनानै होबाय। ओ दा जोङो माइब्राखौ माइब्राया मा आं बेखौ बुंनानै होनि माइब्रायाबो जोंहा मोनसे माइआनो माइनि जात। औ जों बेखौ ओ माइ बेबायदिनो जेरै जाग्रा ओंखाम माइखौ जोङो गायो बिदिनो माइब्राखौबो जों गायनाय जायो माइब्रा जों जों गोबां ओम बेसाद एबा जाग्रा मुवा बानायनो हायो जेरै ओ फिथा फिथा जायो जों माइ ब्राजों माइब्राखौ जों खामबो जानो हायो। जौबो बानायो गोबां रोखोमनि जाग्रा बेसाद बानायनो हायो।
ओम ओम।
ओ जों माइब्राखौ गिबियावनोथ' माइब्राखौ जोङो ओ सोमनानै दोननाय जायो एबा बायनानै लाबोसिगोन। बिनिफ्राय दुब्लि एबा फोथार राव हालेवनायाव जोङो बे खौ सारनानै होनाय जायो। सारना होनायनि उनाव साननैसो उनाव बियो रज'यो। रज'नानै बेखौ देरोबा जोङो ओ दुब्लिखौ हालेवबाय हालेवनानै जोङो ओ हालेव हालेवनाया जोंहा मोनथाम रोखोमनि थायो खारायनाय
उम उम।
सामार होनाय। आरो मोनसे दंबायो। आं बेखौ बावदो ओ जोंहा बे गायनाय जायो आरो माइब्रा ख माइखौ जेरै गायो बिदिनो ज' ज'यै गायनाय जायो न' बुस जाबा जोंहा हाजिरा बा बेलेग गुबुन मावग्रा लानानै गायनाय जायो। बिदिनो गायनानै जोंहा ओ थाम ब्रै दानसो थायो बिनिफ्राय जोङो माइब्राखौ हानाय जायो। हानायावबो बिदिनो जोंहा बुरजाबा ओ गुबुननिफ्राय मावग्रा लाबोनानै हानाय जायो हानाय जायो बेनिफ्राय हानानै बेखौ दुब्लि एबा फोथारनिफ्राय बाननानै लांनाय जायो। बाननानै एबा खराव मुजुमनानै लाङो जोङो बिदिनिफ्राय जोंहा मोसौ एबा टेक्ट क्टर एबा ट्रेक्टरफोरजों जोङो बेखौ मारा नानाय जायो आरो। मारा नानायनि गेजेरजों जों जोंहा ओ माइन खथानिफ्राय जोङो म फिथाइखौ बु आलादा खालामनायो। बेनिफ्राय जोङो मारान नानायनि उनाव ओ जिगाब जिगाबखौ जोङो एक्सट्रा खालामो। बिनिफ्राय जोङो जिगाबजोंबो जोङो रां रां आरजिनो हायो जिगाबखौ फाननानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो। माइब्राखौ फानोबाबो जोङो गोबां रां आरजिनाय हायो। बिदिनो जोंहा माइब्राखौ ओ मारा नाखांनायनायनि उनाव जिगाबखौ खायनानै गारो जोङो बेनिफ्राय माइब्रा जोंहा माइआल' थालाङो। बिनिफ्राय जोङो बेखौ बुथुमनानै बस्था बस्था एबा दुलियाव दनो बिनिफ्राय जोंहा बेखौ दुलियाव दोननायनि उन उनाव जोंहा नांगौ जनानै फोरानो फोराननानै जों बेखौ सोमलांनाय जायो। ओ सौनो लांनायाव जों ओ गारि एबा सकेल जों लाना थाङो एबा न'आवनो दबा न'आवनो ज संनो हायो बेनिफ्राय जोङे
लाङोबा जोंहा औवा दै ओंखार माइरनिफ्राय गुन्दैखौ जोङो गुन्दै फाननानैबो जों गोबां रां आरजि फिनो हायो अमा जेरै जोङो अमानो होयो गुन्दैनि ओमफ्राय जोङो अमा बायदिनो होयो जेरै नाफोरनोबो जों सारनानै होयो गुन्दैखौ बिदिनो जों गुन्दैखौ फाननानैबो रां आरजिनो नायो बेनिफ्राय जोंहा माइब्राखौ सौखांबा जों जोंहा ओ फिथा जानोबा देयो देयो एबा मिसिनाव मसिनाव फेरेबो जोङो बिनिफ्राय बेखौ अन गुन्दै देनानै नाय जोंङो दै एबा दै होनानै जोङो बेखौ ओ नायो नानानै बे औ दाावला दाबा खालामना जोङो थाव फिा जागोन बा थावाव बानायना हायो आरो नोंथां ओ आंनि बुंनाया बेखिनियानो
उम होनबाथ' आङो माइब्रा माने मा जोंहा ओ बिथाङा बुंनाय मथैबा गोबां रोखोमनि दोङो जोंहा बेयो माने मा गोबां रोखोमनि माबा खालामनो हायो बेब'हार खालामनो हायो आरो माइब्रायाव ओ जौआव जाबाय फिथाइयाव जाबाय ओमफ्राय नोंहा आरो गोबां बेखौ माइब्राखौनो जोङो बे ओंखाम बायदिबो जोङो जानो हायो। जों माने मा जोंहा जेब्ला ओ बोथोर सफैयो जोंहा जेब्ला बोथोर जायो मायो जेब्ला माइबा फालांगि खालामनानै मानानै जोंहा जो जाबाय जेब्ला ओंखारबाय जोङो मा गोदान बे ओ माइ गोदान जों जानायाव जोङो माइ ब्राखौ जोङो ओ बाहायो माइब्राखौ जों जानानै माइब्राजों जोङो मा बेदर ओ बेदर थाबाय ओ थाबाय जों आरो लोगोसे जोङो जमा जानानै आबौ आबैमोनजों जों जमासे लोगोसे थानानै जो बे माइब्रा खौ जों जानानै जोङो रंजानाय खालामो जोङो ओमफ्राय ओ बिथाङा गोबां खोथाखौ बुंखाबाय जों माबायदि खालामलांगौ। मानांगौ आं बुंलास दे बिखौ ओ जेनबा जोङो बे माइब्राखौ जोङो आबैमोन जों आबैयाव जोगोम जोगोम थानायनि जुगाव लोगोसे बे बेखौ जों जायो सोरबाय खालामो आरो बेखौ जोङो बाराबो जानो हाया। बेखौ जायोबा जोङो मा उन्दुनाय आलसिया जायो जोङो देहायाव जोंहा जोङो जिखौ जेसांखि खिनि नांगौ गौ बेयो जेसांखि खिनि नांगौ बेखिनिखौल' जानांगौ आरो मोदोमाव बारा जा ट्राइबेल जोंहा बे आलसियाफोरा फ्रि स फुयो आरो जों ओ बे गोबां रोखोमाव जोंहा बाहायनो हायो। फिथाजों माजों आरो जै जुमाय फोरजों माफोरजों औ बेबायदि आरो जोङो उम ओ आं बिथांनो ओ फंनैसो आरो बुंबावनो सावराय होबाय
औ ओ नोंथाङाबोथ' गोबां बुंबाय नोंथां आङो दा बुंनानै होनो सानो जों माइब्रा जों जौ बानायबा जोंहा फार्स्टावनो ओ माइब्राखौ सोमनानै दोननाय जायो। से बास सोमनानै एबा सुनानै जोङो ओंखाम संनाय बा संगोन बिनिफ्राय बेयाव जोंहा एमाव एमाव दे एमाव होनाय जायो जों एमाव खौ मिथिंगानि बायदिसि बिसिना ओ बिलाइफोरजों बानायनाय जायो जेरै मो खोना बि बिलाइ बि फोर दो ओ बायदिसिना होयो होननानै जोङो दिंखि एबा मिस सिनाव देनानै जोङो बानायनाय जायो बिदिनो माइरंजों जोङो ओ बाखार होननायखौ बानायो जोङो बाखार फोनो ओमफाय जोङो बेखौ ओंखाम माइब्राखौ जोङो ओंखाम बायदि संनानै प्लास टिकआव दोननाय जायो प्लास्टिक एबा थोरसि गुवाराव दोनो बेनिफाय जोङो ओ बाखार खौ जोंहा दे देनानै लारु बायदि गथा गथा खालामना दोनो बेखोनो ओमफाय बेखौ सान्दुंङा फोरानो राननायनि थाखाय मायब्राया जोंहा ओ जेब्ला जोंना भाकारा रानो अब्ला जोङो बेखौ ओ माइब्रा ओंखाम बायदि एरना खु एबा खुरना दोननायाव जोङो फोनो बेखौ देख्रुबनानै फोनो गुन्दै खालामनानै बिनिफ्राय बेखौ खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां खोबनानै दै बायदिसिना ना होयो बेनि ओमफ्राय दैहुफोराव सोनानै दोनो बिनि ओमफ्राय बियो जौ एबा जुमाय होनो जोङो बेयाव दोनो आरो ओ माइब्रानि जुमाया जोंहा जोबोद ओ गोथाव जायो ओ ना बेखौ बिखौ एसे एसे लोङोबननो जोंहा निसा नाङो आरो नोंथां।
नंगौ
मानि जौखौ जोंहा गोबाङानो मोजां मोनो। गो आरो गोबां निसा बो नाङो मायब्रानि जौजों, मायब्रा खौ जोङो ओ जौनि अनगायै गोबां खामानियाव बाहायो जेरै ओंखामावबो बाहायो नोंथाङानो दहाय बुंखाबाय। ओंखामाव ओंखामबो जायो जोङो माइब्राखौ बिदिनो ओंखामा जों माइनि गाबा जोंहा गोजजा एसे गो गोजा जायो गोजजा मुगा गाबनि औ माइब्रानि ओंखामा जोंहा जानो जोबोद मोजां ओ आथा जायो एसे आथा था जायो नर्मेल ओंखामा बायदि दि नङा जों जेरै ओंखाम जायो बिदि जाया एसे बेलेग जायो आथा आथा जायो ओ जोंहा माइब्रानि ओंखाम खौबो गोबाङानो जानानै मोजां मोनो आरो गोबाङा नो मोजां मोना बेफोरो ओ मानसि ला मानसिनि सायावसो सोनारो जानायनि सायाव। ओ नोंथाङा माब्लाबा फोर माइब्रानि ओंखाम एबा जौ लोंफेर बाय नामा?
उम आङो गोबां माबा जा जाबाय। लोंबायबो आङो गोबां मोजां मोजां मोनो। बेफोरखौ माइब्रानि हव माने नर्मेल खामनि फाय बेखौ आं माइब्रा खौ माने जानाया माने मोजां मोनो आरो बे खम जेसां खमा फ्रायायाव जों जुदि सेवाइ खालामो बे बहुत मोजां मोनो आं माने बेलेगनिसाय आरोना मोनजाया जोङो माने मा बो थोर सफैबाल'सो जोङो बेखौ मालाबा होनाय जायो बोथोर सफैबाल'सो मा होनाय जायो बो थोर माबाजोबबानो गैला जोंहा आरो मा माइब्रा खौ जोङो खम कुवानटिटियाव जोङो गायनाय जायो। खायसे खायसे गायो खिन्थु ओ माने मा सोरबा सोरबा बुहुथ खम कुवानटियाव जों बांसिन खमाव गायो आरो बांसिन बेलेग माव बेखौ गायो आरो बेखौनो जोङो बो थोर जाबाल'सो मोनजायो। मावबाल'सो मोनजायो दाबो मालाबा जानो लुबैबाबो मोनजाब्र'बा बायनानै मानानै जानांगौ जायो। मानांगौ जायो बिदि जायो आरो ओ बेखौ मोजां मोनसिननो आरो
औ ओ नोंथांजों लोगोसे सावरायनानै औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथा आं मिथियैखौ नोंथाङा मिथिहोबाय जानो हागौ आंबो नोंथाङा मिथियैखौ नोंथांखौ मिथिहोबाय दोन्थ'नोसै नोंथां होनोमबा गोजोन्थों, औ
दे दे हामबायसै